औ औ औ खोनादों
औ नोंथांजोंहाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होन्नानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां आंनो सम होनो हागोन ना? औ जे जों आं बुंनोसैहाय दा जोंहाय ओ आबादनि बागै सावरायनोसै नोंथां जायोना नोंथां।
औ जायो
ओं जोङोहाय दा नुनो मोनो जे दैज्लां बोथोर जे दै ज्लां बोथोरावहाय जों नुनो मोनो बांसिनानो माइ आबाद मावनायखौहाय जे जोंनि थिंजाय माबायदि माइ आबाद मावो आरो गुबुन गुबुन आबादखौहाय माबायदि मावो। नोंथांनो आं एसे गुवारै फोरमायना होनोसै नोंथां आंनो एसे समखौ होनो हा ना औ औ जोंनिथिजाय माइ आबाद होननानै बुङोब्ला जे फार्स्टावनो जोङो जे दुब्लियावहाय खोथिया फोगोन। बे दुब्लियाखौहाय जों मोजाङै एवनानै ला ग्रो नांगोन बिनि उनावहाय जेब्ला बे दु ब्लि बेखौहाय मोजाङै एवखांगोन मोजाङै माने एसे मोजांबो नंज्राया एसे माने सा सायाव एवनानै दोनथ'गोन बिनि उनावहाय जेब्ला जों खोथिया फोनो लागा अब्लाहाय जों नुनो मोनो जे दखान ओ द दखान बा हाथाय बेफोरबायदिनिफ्राय जोङो बायना लाबनायखौहाय नुनो मोनो माइलिखौहाय गावनि नांगौ बायदि माइलि। खौहाय बेनि उनावहाय जों बेखौहाय हा हर बा दंग' बेफोरबायदियाव सोमनानै दोनगोन साननै बा सानथाम। बिनि उनावहाय जेब्ला जोङो साननैबो सानथामनि उनावहाय जों बेखौ बोख बोर दाबाय'ा बारा बेफोरबायदि सायायाव मोजाङै लइ बिलाइदों बा थास' बिलाइदों बेफोरबायदिजों खोबना दोननायखौहाय नुनो मोनो जे बियो मोजाङै गाजा ओंखारथो होननानैहाय जोङो खोमना दोननायखौहाय नुनो मोनो जेब्ला जि दिनखालि जोङो बे खोथियाखौ फोगोन बे दिनखालि जोङोहाय दुब्लिखौहाय मोजाङैहाय एवनांगौ आरो एवनायनि उनावहाय जेब्ला बे दुब्लिखौहाय मोजाङै एवगोन अब्लााय जों नुनो मोनो जे खादा बा खिरखाफोराव लानानैहाय खादाबा थथ'फोराव लानानैहाय जों खोथियाखौैहाय गास्राव ना होनायखौहाय नुनो मोनो बिनि उनावहाय जेब्ला बे खोथियाखौहाय मोजाङै बेफोरबायदि फैखांगोन अब्ला बिनि उनावहाय जों नुनो मोनो जे बेरा बा नेट बेफोरबायदि होनायखौहाय नुनो मोनो। जाहाथे बे ओ खोथिया फोनाय थिलिखौहाय बोरमा बा दाउ बेफोरबायदि हाबनानैहाय जाहाथे नस्थ' खालामाथों होननानैहाय जों बेफोरबायदि नेटबा बेरा होना होनायखौहाय नुनो मोनो आरो बिनि उनावहाय जेब्ला बे खोथियाया मास मोनसेबा देर मास जागोन अब्लाहाय जों नुनो मोनो जे खोथिया जोंहा जाबोबाय माइ गायनायनि सम जाबाय अब्लाहाय जों नुनो मोनो जे जों आ आथिखालावथ' एफा जोङो सावरि दानायखौबोाय नुनो मोना बांसिनानो हाजजिरायानो जाखायो आथिखालनि दिनावहाय जोङो आलि खोनो थाखायबो दानि दानि जुगावहाय जोङो हाजिरा लानो हाजिरा लानाय खौहाय नुनो मोनो। जेब्ला बे आलि जों मोजाङै खोगोन मोजाङै खोखांगोन अब्लाहाय जों नुनो मोनो जे ट्रेक्टरजोंहाय मोजां मोजाङै हालेवनायखौहाय जेब्ला बे मोजाङै हालेव अाय जों नुनो मोनावो ज नांगसे एसे आलेवनानै मै बोना होबावनायखौहाय नुनो मोनो बिनि उनावहाय जों नुनो मोनो गामि ओनसोलनि आइजोफोरखौहाय हाजिरा लिंनानैहाय जोङो माइ गायनो होनायखौहाय नुनो मोनो आरो बेनि उनावहाय जेब्ला बे माइखौ गायखांगोन बिदिनखालि जों नुनो मोनो जे जोंहा हाल जांख्रा होननाय मोनसे नेम दङ नालाय जे हाल जांख्रा जों बिदिनखालि नुनो मोनो जे गाजा गोमजायैहाय जोङो बिदिनखालि खाजा बायदिसिना बेफोरबायदि जानानैहाय बारहरनायखौहाय नुनो मोनो आरो बि खालिनोहाय जों नुनो मोनबावो जे खनायावहाय माइ बिहामजोफोरखौहाय जे आलि खनायाव गायनो होयो जि जे माइनाव माइनाव लांनाय ना मायबा बेफोरबायदि होनो आरो जे लांनानैहाय बाख साख्रियाव दोनहैनांगौ मायबा दोनैनांगौ बेफोरबायदि होननायखौहाय नुनो मोनो बिनि उनावहाय बे दिनखालि थानानैहाय जेब्ला जोङो सप्तासे जायो जों नुनो मोनो जे जोंनि माइआव साफा खालामनानै बेफोरबायदिनो साफा खालामनानैहाय जों ओ फुनानै होगोन आरो जाहाथे जोंनि माइआहाय ओ देरनायावहाय बारायनायावहाय खस्थ' मोनाथो होननानै जेब्ला बे माइया एसे मोजां जाबोबावगोन जे गावनि जे जोंहा माइया जेब्ला बाहाय मोजां फिथाइ फिथाइ ओंखारलांनायनि टाइम जायो अब्लाहाय जों नुनो मोनो जे बे माइयाव उरि बा एम्फौ बेफोरबायदि जानाय नुनो मोन बिनि उनावहाय जे बिदि टाइम जागोन अब्ला बिनि उनावहाय जोङो मुलि बायदिसि बेफोरबायदि दि पि पटास बेफोरबायदि सारना होनाय नुनो मोनो। बेनि उनाव जेब्ला बियो माइ ओंखारनायनि माइ ओंखारनायनि सम जागोन अब्लाहाय जों नुनो मोन बावो जे बे टाइमावबोहाय मुलि होना होनायखौहायबो जों नुनो मोनो आरो बेनि उनाव जेब्ला बे बेखौहाय जों मोजाङै मुलि बिफोरबायदि माइया जेब्ला मोजाङै गावनि आन्था जाबाय मोननाय मोजाङै जाथारबाय अब्लाहाय जों नुनो मोनो। खासि लानानैहाय बेखौहाय जोङो न'आव हानानै लाबनायखौहाय नुनो मोनो। आथिखालनि दिनावथ' बांसिनानो मिसिंबो ओंखारदो दुब्लियावनो हानानैहाय माइ गोजाल' लाबनो हानाय न'आव नाथाय जों नुनो मोनो जे जे बेफोरबायदि दुब्लियावनो हा खाबाथाय जोंनियाहाय माइआ बांसिन नस्थ' जाद्रायो होननानैहाय जों नुनो मोनो जे माइ जों बेखौहाय जोङो न'सिम हुलाबारिजों बाननानै लाना फैनायखौहाय नुनो मोनो आरो नोंथां। बिनि उनावहाय जोंङो बे माइखौहाय ओ सोरबाया मा होनो ओ न'आव से मोजाङै नांगोलजोंबो ओ नांगोलजों जोंबो जोङो एवनायखौहाय नुनो मोनो न'आव आरो बिनि उनावहाय नुनो मोनबावो जे ट्रेक्टरजोंबो जोङो मोजाङैहाय बेखौ जोङो ना नायखौहाय नुनो मोनो आरो जेब्ला बे माइखौहाय मोजाङै नाखांगोन अब्लाहाय जों बे माइखौ बाख्रियाव सोना दोन्नायखौहाय नुनो मोनो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जेब्ला जों बे माइखौहाय बाख्रियाव सोखांगोन अब्ला जों नुनो मोनगोन जे बे माइखौहाय जोङो फुजा होनायखौहाय नुनो मोनो जे जाहाथे बोसोरै बोसोरै बेफोरबायदिनोहाय जोंनि बाख्रियाहाय बुंनानै थाथो होननानैहाय जों फुजा होनायखौबो नुनो मोनो जोंनि थिंजाय आरो माइ आबाद मावोब्ला आरो गुबुन आबादनि बागै बुंनो थांबावोब्ला जों नुनो मोनो जे जोंनि जोंनिथां जोंनिथिंजाय दा बांसिनानो थ' दैलां दैज्लां बोथोर नालाय। बे दैज्लां बोथोरावहाय जों बांसिन नुनो मोनो जिंखिया थ लेस्रा बिलाथि फालौ बेफोरबायदि आबादखौहाय मावनायखौहाय नुनो मोनो आरो नोंथा जोंनिथिंजाय। बांसिनहाय आरो जोंनिथिंसाय बांसिन मा माइखौ गायो होनोब्लाथाय आं बुंनोसै रन्जित गायो। बिहारि गायो आरो गुबुन गुबुन बेफोरबायदि माइ माने एफाबो गाया जोंनियाव बांसिन रनजिथखोदो बिहारि आरो माइब्रा जो सा बेफोरखौहाय बांसिन गायनायखौहाय नुनो मोनो आरो नोंथां। बिसिमनो आरो आंनि जे आबाद मावनायनि बागै बुंनाया आंबो मिथिनो लुुबैदों जे नोंथांमोननि थिंजाय माबायदि आबादखौहाय मावो। नोंथां आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना औ
खौ नायोबाथ' जोंनाथिं आबाद मावनाय होनोबा फाथोखौ मावो आरोना ओमफाय दाथ' दैलांनि सम नालाय दैज्लांनि समावथ' माइ आबादखौनो मावो थ' फाथोखौहाय जोंना ओ मा होनो बै माइ गायनायनि सिगांहाय माने फोनाय जायो आरो ना। थ' फाथो मावखांनायनि उनावहाय जोङो फाथोआवबो उनावहाय माइ गायो आरोना। बे आबादाथ' नोंथाङानो फोरमाय खाबाय जेरै माइ गायो बेथ' बर' फोरनिनो मा होनो गाहाय आबादानो जाहैबाय आरोना। थ' बिनि अनगायैबो जोंनिजों गोबां रोखोमनि माने आबाद खौ मावनाय जायो आरोना बेे ओरैनो ओ सबाय मावो बा सिबिं मावो देम बिदिनो गुबुन गुबुन आरो बेफोर आबादनि अनगायैबो बेसर बेफोरनि अनगायैबो जोंहा माने मैगं मैगं थाइगं मावनायखौबो नुनो मोनो आरो जेरैहाय फोरला जिंखा ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जोगोनार बा ओ खुमब्रा लाव बेफोरबायदि आरो ना दा बेनिखौ गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं थाइगंखौ माने ओरैनो न'आव जानायनि अनगायैबो माने गोबां माने गुबुन गुबुन मैगंफोर माने फाननो था खाय बा रां खामायनो थाखायबो माने फाननाय फाननो था खाय आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरोोना नोंथां थ' बेखौ नायोबाथ' जोंनाथिं गुबुन गुबुन रोखोमनि गायो जेरै बेसरफोरखौहाय फोयो बेसरखौ जोङो यावनो माने मैगं हिसाबैबो माने जायो आरोना उन्दैयावनो फुनानै गोरलैयावनो जों जायो आरो बिनि अन गायैबो जोङो बे बेसरखौहाय देरोबा जों बिनिफ्राय थाव बानायनाय जायो आरोना थाव गोथां थ' बेखौ बेगरखौ फाननानैबो जोङो माने खामायनो हायो रां खामायनो हायो आरोना थ' औ जानायनि अनगायैबो गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोमनि माने बिदिनो आबाद मावनायखौ नुयो जेरै फाथोखौनो नायदो फाथोखौथ' जोङो सिगाङावहाय ओन्दै जेब्ला बियो फाथोआ बिलाइ गांनै जायो अब्ला जोङो बेखौ ओंख्रि महरै जायो आरो ना नाथुर जों झल जायो जोङो फ्राय बेनि अनगायैबो बेखौहाय जोङो जेब्ला देरलाङो अब्ला जोंनिनो जे बर'फोरनिनो ओंख्रि बै नारजिखौ जोङो फोराननानै बानायो आरो ना माने फाथो बिलाइखौनो फोराननानै जोङो बेखौ नार्जिनि महर होनाय जायो आरो बेनो आरो बेनि अनगायैथ' माइ आबादाथ' गाहाय आबादानो जाहैबाय नोंथां जे बेखौहाय जोङो ओ मोनफ्रोमबो बोसोरावनो मावो आरो ना जेन' उनावहाय जेन' जोङो जानो हायो आरोना जे माइरं बानायनानै जे माइखौथ' जों माइरं बानायो माइरंनि उनावहाय जोङो बेखौ अ ओंखाम बानायनाय जायो आरोना थ' बेखौनो जोङो जायो आरो साम बेखौ जानानैनो जोङो थांनानै थायो आरोना देहायाव बोलो मोनो। थ' जोंनि गाहाय आदारानो ओंखाम नालाय बेखायनो जोङो माय नो माइखौ गायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ थ' माइ गायनायखौथ' जोङो बिदिनो माइखौहाय सिगां जोलि खालामनानैहाय बेखौहाय खो औ फोनायखौ नुनो मोनो थ' बेखौ फोनायनि उनावहाय जोङो बे खौ जेब्ला खोथिया महर लाहैयो जेब्ला देरो थ' अब्ला जोङो एसे राहोयोबा खोथियाया थ' जोङो बेखौ फुनानै हा फोमोननानै हाखौहाय फोमोननानै ओ बिदिनो बेल बेल हा हाब्रु खालामनानै जोङो बेयावहाय बै खोथियाखौ थुनानै होयो आरोना। फांब्रै फांबा लाजाब लाजाब लानानै जोङो बेखौ ज' ज' ज'मा जमा थुनानै होयो आरोना ओमफ्राय बेखौ जोङो माइ गायनाय होनो आरो ना बिदि
औ
औ बिदिनो गोदोनि दिनावथ' जोंहा माइखौहाय बिदिनो ओ फाला बदल गायलायनायखौ नुनो मोनोमोन नोंथां नाथाय दायो बांसिनानो हाजिरा बा खामला होनानै गायनायखौ नुनो मोनसै आरोना।
औ
थ आरो सिगांनि दिनावथ' जोंहा हाल मोसौफोरजोंनो हाल एवनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दायो ओ माने बेफोरो सोलायनानै दा ओ जोङो टेक्ट'रफोरजों एवनायखौ नुनो मोनसै आरोना नोंथां।
औ नंगौ
ओ औ बेवहाय गोबां सोलायनाया सफैगासिनो दं आरो
औ
टेक्टरनि अनगायैबो माखासे मेसिनफोरजों आखायजोंहाय माने हाल एवनायखौहाय नुनो मोनसै आरो ना माने मोसौजों नङा। मेचिनफोरजोंहाय एवनायखौ नुनो मोनसै। थिक बिदिनो जोङो गायनायखौ नुयो आरोना ओमफ्राय गायनायावथ' थ' बिदिनो खामला हाजिरा लानानै ओरैथ' जोंना जों गायनाया सारिस', फासस' बिदि लायो। आरो बिदिनो टेक्टरफोरजों मानो होनबा गोदोनि दिनाव थ गोबां हालेवनायखौ नायोबाथ' सम लायोमोन आरो ना। मोनसे हाल हा हा हाल एवनानैहाय माने टाइमा बिराद गोबाव लायोमोन। दाथ' टेक्टर जों मेसिन फोरजों जोङो दसे खम समनि गेजेरावनो नो माने थाबैनो फोजोबनो हायो आरोना। गोदोनि दिनावहाय जोङो खेबसेनो दस बिगा, बिस बिगा गायनो हायामोन आरो ना। माने
औ
ओ हालेवनो खस्थ' जायोमोन गोबां हाजिरा माव लानांगौ जायोमोन आरो ना जेन'बा हालेवग्रा। दायो बेफोरनि बारा गोनांथि गैला मानो होनबा टेक्टरानो ओ गोबां ओ गुवार गुवार माने हाल एवनो हासै आरोना। सम बारा गोबाव लानांला औ। बेखौ जों बिदि मावनायखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो गोबां मैगंफोर मावनायखौ नुनो मोनो गुबुन गुबुन रोखो खोमनि जों बोथोर लायै बोथोर आरोना।
औ
थ' दा दा दैज्लांनि बोथोर समावथ' बेनो गाहाय माइ आबादानो। थां बेनोसै औ बेनो सोलिगासिनो।
औ